नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथां जों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन जेराव फाथो फाथो होननायखौ नोंथाङा मिथिखयो नङा होनबा
औ औ फाथो आबाद औ मिथिगौ नोंथां
बिनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनोसै सानैनि गेजेराव
औ औ नंगौ
औ दा जोङो फाथो फाथोनि सोमोन्दै आङो गिबियावनो आं नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबाद खालामो फाथोखौ बिनि सोमोन्दै एसे मिथिना लागोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नं बिदिब्ला जोंनि ओनसोलाव औ फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंनोसै फाथो आबाद होनोब्लाथ' जों बर' समाजाव गासिबो मिथि खायो नङा होमबा नोंथां फाथो आबादखौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां सुबुङानो मावो नोंथां गोबां औ बेबायदिनो फाथो आबादखौ जोङो गिबियावनो बोरै मावो होनोब्ला जों बुंनांगोन फाथो आबादखौ जोंङो गिबियावनो हाल एबा ट्रेक्टर जों एवग्रोनानै लानांगोन नांगौ जायो आरो ना नोंथां हाखौ
औ नोंथां
बेबायदिनो बेबायदिनो फाथो एवखांनायनि उनाव जोङो हाथाय बा गलानिफ्राय बा नारसारिफोरनिफ्राय जोङो बेगर लाबोनां गोन फाथोनि बेगर फाथोनि बे र लाबनानै जोङो मा फाथोखौ फैयो आरो अनानै नोंथां बेबायदिनो हायाव जोङो बेगर बेगरखौ फोयो आरोना नोंथां फोनानै जोङो एसे माखासे समनि समनि उनाव जोंना फाथोआ रज'यो आरोना नोंथां रज'नानै जोङो फाथोखौ फाथो खौ एसे ओ गोरलै गोरलै बा एसे गेदेर देरबाथाय जोङो फाथोखौ फुनानै फुनानै जोङो हाथाय बा बाजाराव मुथा मुथा खालामनानै फान फाननो हायो आरो ना नोंथां बे बाय औ बे बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामो ओ फाथोखौ जोङो बेबायदिनो फाननानै गोबां रां हाथाय गलाफ्राव फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो नोंथां बेबायदिनो मोननो हायो बेबायदिनो गोबां ओनसोलावबो जों गोबां जायगायावबो जों गोजान जायगायाव फाननानै ओ गोबां रां रां बेसेन गोसायाव फाननानै जों गोबां रां मोननो हायो आरोना नों
नांगौ नोंथां नांगौ सैथो
बेबायदिनो जोङो फाथोखौ जोङो ओ बेबायदिनो फाथो फा थोआ एसे देरोब्ला जों फाथोनि बिलाइखौबो खानानै मा फोराननो हायो आरोना नोंथां फोराननानै जोङो माब रनि मा जायखौ जोङो नारजि होननानै बुङो। ओ नारजि नारजिखौ जोङो औ बेबायदिनो फोराननानै फाथोनि बिलाइखौ फोरान होननानै जोङो नारजि खालामो आरोना नोंथां
औ नोंथां
जिखौ जोङो गोबां गोदोनिफ्रायनो मिथिखानाय नारजि नारजिजों अमा होनफोरखौ जों मिथिखायो नारजि अमा नारजि अमा बर'नि ओ बर'नि मैगं मै जोङो बे फाथो बिलाइ बिलाइनिफ्रायनो खालामो आरोना नोंथां फोराननानै मैगंबो संबाय औ बेबायदिनो जों फोथा ओ फाथोखौ फाथोखौ ओ बेबायदिनो बिलाइफोरखौ जों खाखांनानै जों फाथोखौ औ सोम फाथोनि जा देथा बेखौ जोङो फुनानै ओ बेबायदिनो सोमनानै दोनो आरो ना नोंथां सुखांनायनि उनाव दैयाव ओ बेबायदिनो सोमनानै दोनो सोमनानै जोङो मा सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो मा ओ बेखौ ओ दिरुं बानायो आरो होनना नोंथां जायगायाव जोङो जोंनि न'खरनि बा गलिफोराव ओ गलिफोराव थानाय मोसौफोर मोसौफोरनि जोङो दिरुं बानायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुङानो गोबां रोखोमै जिउ खुंबोगासिनो दङ गोबां गोजान गोजान जायगायाव गोबां औ बेबायदिनो फाथो आबादखौ औ फाथो आबाद मावनानै गोबां सुबुङानो बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे गोबां गोजान गोानान गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै गोबां जिउ खुंबोदों ओम बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोल ओनि जोंनि ओनसोलनि हाथाय बाजारनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरा गोबां गोजान जायगाफोरावबो फानहैनो फानहैनानै गोबां बेसेन रां मोनबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
थांथारैनो
नोंगै बेबायदिनो ओ फाथो आबाद मावनानैबो जों जोंनि जिउखौ गोबां ओ गोबां ओ जोंनि जिउखौ गोबां रोखोमै माबानो खुंनो हा थायो आरोना नोंथां नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो लानो हायो आरो ना नोंथां औ औ बेबायदिनो फाथो जोङो ओ बेबायदिनो फाथोनि बिलाइनिफ्राय जोङो नारजि जायो नारजिखौथ' जोङो गोबां गोबां गोबां बेबायदिनो मानसि थैनायफोरावबो जों बाहाय नङा होमबा नोंथां औ नारजि नङाबानो जोंनिया मा नारजि अरगानाय जायखौ मोनो नारजि नङाबानो जोंना जाया आरो बेबायदिनो कास कासफरावबो जोङो नारजिखौ बाहायनाय जायो ओ नारजिखौ नारजि नारजि नारजिखौ जों काश मानसि थैनाय फोराव जों होखाथारो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो फाथो आबादखौ फाथो आबादखौ बिनि थाखायनो जोङो गोबां रोखोमै फाथो आबादखौ मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फाथो आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन ओ औ नोंथां फोरमायनि दा जोङो गिबिथारावनो नोंथां फाथो आबाद खालामनोबा जोङो जेरै हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बेनि जोलै एबा बेगरखौ जों बायना लाबोयो। नङा होमबा नोंथां आरो लाबोनानै जोङो मोजां हा नायगोन जेराव फाथो आबादा जागोन बिदि हाखौ जोङो बासिनानै
औ नंगौ नोंथां।
हालौनानै
औ नंगौ नोंथां।
हालौवनानै जोङो बे हाखौहाय मोजां हालौवनानै जोङो माबायो आरो बिनि उनाव जोङो जेनाखि जों लाबोनाय फाथोनि जोलै एबा बेगर जों बेखौ बेयावहाय खुबैहैयो। खुबैनानै बिदिनो एसे समनि उनाव बियो ओ फाथोआ ओ देरो। माने खिलियो बेनि उनावहाय एसे फिसा फिसा समाव जोङो गोबां सुबुङा गोबां माबाजों बेखौहाय माबायो आरो फालांगिबो खालामो। जेरै फिसा समावनो बेखौहाय फानहैयोबो। मानो होनना बुंब्ला फाथोआबो जाद दङ नङा होमबा नोंथां? मैथा फाथो होनो आरो गोबां नामबो दंबावो गुबुन- गुबुन आं बेखौ मख'जोबनो हाला दा जोङो गिबिथारावनो जेला फिसा -फिसा जायो बिदियाव जोङो बेखौ हाथाय बाजाराव लांना फानहैयो। मुथा- मुथा खाथुमनानै आरो बेखौ जोङो एवनानैबो जानो हायो नङा होमबा नों बिनि बिलाइखौ। औ नोंथां। आरो बै एवनानैबो जायो आरो बेखौहाय जोङो बिदिनो फिसायावबो फाननो फाननाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा जों आरो बेखौ फेदेरनानै फोलावनानै मोनसे ओ बिफां बानायनो हायो। जायखौ जोङो जायनिफ्राय जोङो दुरुं आरो फाथो सेरना बे खौ मोनो। मानोना औ नोंथां दा बेखौ जोङो फेदेरनानै जेरै बिनि आ बिगुरखौ खुनानै अ सरि बिगुर खुनानै माने बेखौ जोङो गिबियावनो बिनि बिलाइखौ खाग्रोजोबनानै दोनो।
औ नंगौ नों-
बेखौ फिफांखौ दानफायनानै आरो बिनि उनाव जोङो बे दानफायनाय फिफां खौ दैयाव लांना सोमहैयो नङा होमबा नों थां औ दैयाव लांना सोमहैनानै बेखौ फेसेवहैयो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बेखौ ओ जेनाखि बेनिफ्राय खानानै मोननाय बिलाइ बेखौ जोङो फोरानो बेबो जोङो मोनसे खामानियाव बाहायजायो नङा होमबा नों थां जेराव जोङो नारजि होनना मिथियो जायखौ बेखौ जोङो बे बिलाइजोंनो खालामो नङा होमबा
खालामो औ बेबायदिनो जों औ।
जाबाय नङा होमबा नोंथां बिलाइजों आरो बिनि उनाव जोङो जेनाखि दैयाव सोमना दोनहैनाय फाथ फाथो बिफां नङा होमबा नोंथां? औ बे बेखौ जोङो फेसेवनानै माने बेखौ जोङो फेसेवजोबो आरो दैयावनो। गुरै जायो जाहाथे जोङो बै सोमनायनिफ्राय जोङो बिफांनिफ्राय जोङो बियो बिनि बिगुरखौ आलादा खालामनो हायो बोख बोखारनानै आरो फाथो सेरना जायखौ थां बेखौ जोङो बेखौबो आलदा खालामनो हायो। दा जोङो बे मोननैखौ माबानानै ओ बिगुरखौ खुनानै आलादा आलादा आलादा आलादा खालामनानै जोङो बेखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लाङो फोराननानै बिगुरखौ। आरो फाथो सेरनाखौ फोरानो सान्दुंआव जेेलानाखि बे मोजाङै रानथारो अब्ला बेखौ मुथा मुथा खाथुमनानै बिनि बिगुरखौ राननाय बिगुरखौ जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयो नङा होमबा नोंथा? औ फानहैयो आरो जायनाखि फाथो सेरना बेखौबो जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयो। जाय जोंनि गरसे गरनै फैसाखौ जोङो रां आरजिनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोबाङानो बे ओ फाथो सेरनानै न' नङा होमबा नोंदां? गोदो गोदो गोदाय आबै आबौमोना बेयावनो ओ फाथो सेरनानि न'आव मावनो थाबोदों। जेराव जोङो दुरुंङाबो जोङो बे न' बानायनायाव बेखौनो ओ सानानैहाय जोङो थननानै जोङो न'आव खाबथायो जेरै फाथो सेराफोरखौ जोङो औवा होनानै खाबथा नानै न' खालामनो हायो। औ आरो जोङो आरो जेनाखि माबा फाथो सेरना बेफोरखौ जोङो फानहैनानै गोबां रां आरजियो बेथ' सैथो जायैबाय। मानो होनना बुंब्ला बेखौ जोंनि बर' सु माहारियाल' बा बर' सुबुल' नङा गोबां गुबुन गुबुन हारि हारिफोरनि सुबुंफोराबो फाथो सेरनानै न' बानायनानै थायो।
नंगौ नोंथां नंगौ औ बेबायदिनो जोङो फाथो आबादखौ मावनाय जायाना नों थां। औ बेबायदिनो जोङो फा थो आबादखौ ओम मावनानै जोङोबा फोनानै गोबां रां खामाय रां खामायनो हायो आरो। ना नोंथां गोबां औ गोबाव
थो।
औ बेबायदिनो जों फाथो आबादखौ ओ मावनानै गोजान जानसेखौ फानहरनानै गाव गावनि नांगौ जानायखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरो ना नोंथां। नंगौ नोंथां ओम फाथो औ फाथो मोनसे अ फाथोआ मोनसे ब बर'निनो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबोबाय थानाय बयबो मिथिखायो ना नों-नोंथां बयबो मिथिखायो औ गासैबो मोनसे मोनसे जे जों-जोंनि आबाद बर'निनो
औ नोंथां। फाथो जेनाखि फाथो बेफोरनि आबाद मावनायजों बेखौ खम खालामनो नाङा मानो होनबा फाथोनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसाद दिहुननो हायो जेरै दिरुं बानायनाय बायदिसि
दिरुं बानायानो बायदिसिना बेबायदि खम खालामनो नाङा औ। आथिखालाव थ' ओ बेबायदि फाथो मा आबाद मावनायखौ जों गोबांखौनो गोबांखौनो नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां औ खम समनि गेजेरावनो जोङो मा गोबां रोखोमनि गोबां दस बा बेबायदिनो नैजि थामजि बिगा बेबायदि हाखौ जोङो टे क्ट'रजों एवनानै मा फाथो आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो।
नोंगौ नोंथां थारैनो थारैनो बिदिब्ला नोंथां जों बे ओ दिनै नि सावरायनायखौ बे आयदाखौ एसेबनो फोजोबसै नोंथां स समाबो जाबाय जोंनिया। औ दे नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन ओमफ्राय
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नों जों फाथो आबादनि सायाव रायलायनानै औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे गोजोन्थों।